हेल'।
औ।
अ खोनादोंना‌ नोंथाआ?
औ खोनादों नोंथां।
उम। आङो नोंथांजोंहाय बर'नि सावरि बादालि जानायनि सायाव सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना।
दे हागोन सावरायफानो हागोन।
औ। सावरि बादालि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ज' ज' बेबायदि गामियावहाय खामानि सोरनिबा न'खराव खामानि जायोब्ला बयनिबो न'खरनि साफा साफा थांनानै बा सोरनिबा खामानि ओंखारनाय न'खराव थांनानै जमायोहाय जे खामानिखौ फोजोबोमोन एबा खामानि मावलायोमोन बेबायदि खौनो सावरि बादालि जानाय होननानै बुंनो हायो सुंद'यैहाय। जेरैहाय सोरनिबा न'। नाव न'रफोरखौ फोसाबनांगौ दंब्ला एबा सोरनिबा न'आवहाय बनफोर सिबनांगौ दङ बेबायदि गोबां खामानि ओं खारोङा हबा न'रफ्राव बि खामानि खौ जेनेबा हाजिरा लाया लासेनो माने जाहोनाय लोंहोनायनि गेजेरजोंहाय ज' ज' खौसेथियै मदद होलायनानै जोङो माने हाबा मावबोनाय जोंहा हुदा दंमोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदिनो माने सोरनिबा न'खराव खामानि ओंखारोब्ला माने बै न'खरावहाय ओ बयबो थांनानै गामिनि सुबुंफ्रा हेफाजाब हैनानै ओ जे खामानिखौ फोजोबोमोन। ओ जेराव ओ खामलानि खामला हाजिरा होआ लासिनो बा लाया लासेनो बेबायदि खामानिखौ ओ फोजोबखांनायनि उनावहाय ज' ज'यैहाय ओ जेरै जौ ओ बेदर बेबायदि जानानैहाय जमायैहाय मावलायनायखौनो ओ सावरि जानाय होननानैबो जों बुंनो हायो आरो ओ बिदि नङादे सोरनिबा न'खरावल' जायो बेबायदि नङा बेबायदिनो बयनिबो न'खरावबो ओ दिनै जोंनाव जादोंब्ला गाबोन बिसिनाव खामानि ओंखारबा बेबायदि मदद हो फिनलायनाया जोंनियावहाय दङमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो। ओ जे गोदोनि समनिफ्रायनो बे सावरि बादालि जानाय बे सावरि बादालि जानाय खान्थियाहाय सोलिबोदों आथिखालावबो एफा एनैखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ सोरनिबा न'खराव हाबा जानो गोनां दङब्ला बे न'खरनि हाबा हाबाखौ खुंनो थाखाय ओ ओ सावरि बादालिखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बांसिन माखासे खामानियावहाय गुमनायखौ मोननो थांलिया नुनो मोनलिया नाथाय हाबानिबो खेथ्र'आवहाय जोङो दा एसेबाबो नुनो मोन बावो होननानै बुंनो हायो जेरैहाय ओ जायगा फोसाबनाय एबा बायदिसिना ओ ओंखाम संग्रा बायदिसिना न' लुयो हाबानि बेबायदि लुनायफ्रावहाय जमा जमायै गामिनि सुबुंफ्रा फैनानै लुनाय जायो आरो बेखौबो आरो बिनि उनावहाय जेरैहाय ओ न' फोसाबो खायसे न'खरा ओ न' लुनांगौ दंब्ला एबा थिं थिखोफोर थिखि नांगौ दङब्ला बेफोरबादि ओ थिखोनायखौ सानसेनो मावनो थाखा य बेफोरबायाददि खामानिखौबो ओ बाहायनाय जायोमोन एबा सावरि बादालिखौ जानाय जायोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। दा आङो बे समावहाय नोंथांनिफ्रायसो ओ सावरि बादालिनि सोमोन्दै फंनैसो मिथिबावनो लुबैदों। जे नोंथांनि ओनसोलावहाय मा बायदि जायो एबा नोंथांनि मिथिनायखौ आंनो फोरमायगोन नामा।
औ फोरमायनो हागोन जोङो जोंहा साव रि जानाय होनोब्लाथ' ओ ओ गंसे न'खरनि ओ रांखान्थियारि हालोदखौ जोङो ओ सुंथानाय होननानै बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ दोरोङारि खान्थियै जोङो सावरिजानाय हुदाया जोंहा सोलिबोगासिनो दङ ओ बे बे हिसाबै जोंहा गोदो गोदायनि बाथ्राखौनो जोङो एसे रायखांदोनि जोङो गोदो गोदैहाय सावरि हुदाया जोंहा बांसिन जानाय जायोमोन मानो होनोब्ला जोंहा न'खराव रांखान्थि थासारिया एसेबां मोजां नङामोन बयनिबो न'खराव बे हिसाबै जोङो ओ नाथाय रांखान्थियारि थासारिया मोजां नङोनब्लाबो जोंहा खामानि दामानिया जोबोद गोबांमोन। बै समावहाय जोंनि न'फोरा एसेबां मोजां नङामोन जोंनि न'फोरखौहाय जोङो ओ बांसिन थोरि जिगाब बा औवाफोरखौ बाहायनानै जों लुनाय जायोमोन। बे ओ थोरिनि जायगायाव बाहायनानै लुनाय न'फोरा आ-आरोबाव ओ बोसोर बोसोर जोरामोन बेयो बोसोरसेबा बोसोरनैनि गेजेरावनो जों आरो बेखौ गोदानै ओ ओ साजायफिननांगौमोन बा रेफायरिं खालामफिननांगौमोन। बेबायदिहाय जोङो बेफोर खामानिखौ हारसिङै मावनो हाया जायो बे बेनि थाखायनो जोङो खाथि खालानि ओ खाथि खाला न'खरफोराव थानाय सुबुंफोरखौ जोङो लिंनानै जोङो बे सावरि ओ सावरि बादायलि जानाय हाबाखौ जों मावफुंनाय जायोमोन मानो होनोब्ला बेफोरबायदि ओ मावफुंनायनि गेजेरजों जोंहा न'खरनि रांखान्थियारि थासारिया एसेब्लाबो हेफाजाब मोनो जोङो। ओ बे सावरियावहाय सोरबा जौ बेदर बा ओंखाम बोथिसे जाहोयो। ओ बेबायदि जाहोनो हायाब्लाबो जेबो नङा माने ओ हेफाजाब होलायनायसो नालाय बे सावरिया जोङो दिनैहाय जोंनि न'खराव सोरबा सावरि मावफैदोंब्ला उननि समावहाय बिनि न'खरावबो आङो ओ मावहैनांगौ बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो ओ सावरि ओ जानाय हुदाखौ जोङो मावनाय जायोमोन ओ बेबायदिनो जोंहा न' लुनायनि बेलायावल' नङा जोंहा न' लिरनाय ओ हिन्जावफोरनि न' लिरनायाबो जोंहा खोब मोनसे ओ सावरि जानायनि मोनसे मोजां हुदामोन। जोंहा गंसे न'खौ जोङो लिरजोबनो न'खरनि मानसिया लिरजोबनांगौआ एसेबां गोरलै नङा। बेनिखायनो जोङो ओ खाथि खालानि ओ आइजोफोरा ज' जानानै जोङो न' लिरनाय हाबाखौ जोङो सावरिनि गेजेरजों मावफुंनाय नुनो मोनोमोन। थिग बेबायदिनो ओ आबाद फोथारावबो जोङो ओ खोथिया रोगानाय खोथिया फुनाय ओ बिदिनो आलि दाननाय आलि खोनाय। बेफोर हाबाफोरखौबो जोङो सावरिनि गेजेरजोंनो ओ मावफुंनायखौ नुनो मोनोमोन ओ बे सावरि मावफुंनायावहाय जोङो ओ सोरबाहाय हानायफोरा जाहोयो लोंहोयो नाथाय बेबायदि जाहोनाय लोंहोनाय खालामथारनांगौ होननानैबो ओ बुंनाय गैया जोङो जाय हायो आरो जाहोयो बा लोंहोयो। बेबायदिनो जोङो ओ सावरिनि गेजेरजों जोंहा हेफाजाब मोनलायनायसै नालाय।
ओम।
बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायावबो ओ मा मा ओ खामानिफ्राव सावरि जानाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे बुंबावदो।
औ जोंनियाबो बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायद दिनो जेरैहाय ओ न' लिरनाय ओ आरो बन सिननाय हाबाफार हाबाफोराव एबा न' लुनाय हाबा गाव बेबायदियावहाय सावरि जानाय जायो आरो। आरो बेबायद दिबो जायोमोन जोंनि समाव ओ जेरै सोरनिबा न'खरावहाय जोंनिया माने ओ जोंनि ओनसोला माने दैनि आंखाल जिहेथु दैनि आंखालाव जेब्ला आबाद मावो अब्ला सानसेनो मालाबा समाव गायनांगौ जानानै फैयो। होमबा गोबां हाय हाब्ला जोंनाव माने ओ गामिनि एबा न' खाथि खालानि सुबुंफोरखौ लेंंहरनानै माने सावरि महरै हालौथ'नो एबा माइ गायनायाव माखासे हेफाजाब होफैनो बेबायदि ओ लेंहरलायनानै गायनायनि उनाव हुदाबो दङ आरो जेनेबा ओ खामानिया सा नसेयावनो फोजोबनांगौ जायोब्लाथाय बेबायदि खालामनाय हुदाया दङ दासिमबो दङ आरो बे हुदायाहाय ओ बेबायदिनो हाबा हुखाफ्राव हेफाजाब होनाय बेबायदि सावरि बादालिखौ जानाय जायो। ओ सोरनिबा न'खरावहाय ओ ओ बन सिननाय। गोबांथार बन सिनांगौ दंब्ला सावरि बादालि लिंनानैहाय ओ बेबायदिखौहाय माव नाय जायोमोन आरो हाजिरानि अनगायैहाय बिनि उनावहाय जाहोनाय लोंहोनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जायो।
ओ जेरै जानायनि बेलायाव होनना बुङोब्ला जोंहा जौगा थाख जे लोंनायाव ओमफ्राय बेदर बेफोरबायदि माने जानाय लोंनायखौबो मोजाङै जाखो जायो आरो। बेबायदिनो ओ आं सानो सावरि बादालि जानायजोंबो जोंनि बर'नि माखासे माबाफ्राहाय खौसेथि माबाया फैयो होननानै आं सानो आरो। माने गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय। बेफोरबायदि मोनसे खौसेथि थासारियाहाय सावरि बादालिनि गेजेरजोंबो जोंना जाखाङो। फावरिनि खोथाखौथ' जों आरो मा बेसे राय्लायबावनो? दा आङो बर'फोरनि जे ओ फोरबो बे फोरबोनि सोमोन्दैनो एसे सावरायबावनोसै नामा? औ खोनादों ना? हेल'। हेल'। खोनायासै नोंथां। बर'फोरनि फोरबो होननानै बुंबा जोंहा जेरैहाय मागो थाबाय मागो दमासि थाबाय, बैसागु थाबाय। आरो खाथि गासा फोरबो थाबाय। बेबायदिनो गोबां दङ आरो बेयाव बेनि गेजेराव जेरै जोंहा बैसागुखौ जों मोननो हायो बर'नि गिबिसिन रंजाथाइ फोरबो बे रंजाथाइ फोरबोआवहाय जोंहा बर'फ्रा रंजा बाजायैहाय बे बैसागुखौहाय फालिनाय जायो। ओ बैसागुआवहाय जोङो गोदोनिखौ नङालासिनो दानिखौ बुंनो थाङोब्ला मोननै बाहागोआव राननानै खुंनो हायो होननानै खुङो होननानै बुंनो हायो जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु, नाथाय गोदोनि समावहाय स्नि सानहालागैसिम गुबुन गुबुन माबा जोंहाय खुंनाय जायोमोन आरो। बेबायदि खुंनाय जायोमोन बिनि उनावहाय जोंहा ओ ओ ओ बेबायदिनो खुङो दाना आथिखालावहाय मोसौ बैसागु आरो मोनसे बैसागु बे मोननै खुब खुंनाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय जेरैहाय मोसौ बैसागुखालि एबा सैथ्र दाननि जोबथा अक्ट'खालि मोसौ बैसागु संक्रान्तथिखौहाय खुंनाय जायो। ओइदिनखालि मोसौखौ थुखैनानैहाय ओ मोसौनो गोदान फागा गानहोनाय एबा मोसौखौहाय मोदाय महरै मोनसे सिबिनाय बेबायदि खान्थिजों जोंना मोसौखौहाय फुजिनाय जायो आरो मोसौनि दिन हिसाबैहाय। जेरैहाय लाव फान्थावनि माला गानहोनाय एबा ओ हांगारखौहाय थावबाय थादों माबानानै सिग्लिनानै बेखौहाय फोथा गाब होनाय। बेफोरबायदि लाव फान्थाव जा मेथाइ रोजाबनानै थुखैनो लांनाय। गोबां साव सौरायाइ बायदिसिना जाहोनाय। मोसौ फैदों खालि बिदि ओ फुजिनाय जायो आरो बिनि उनावहाय बैसाग दाननि से खालार खालि